हेल' खोनादोंना नोंथां औ मा खालामगासिनो नोंथां
आरो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां आरां फालां
औ ओरैनो दङना होमबा आंबो ओरैनो दङ नोंथां दामानि मा खालामगासिनो दं नोंथाङा
है बिदिनो थायो आरो नोंथां एसे
अ
आनजादफोर लिरनो एसे थियारि जालाबायगासिनो आरो आङो
अ आंबो बिदिनो खालामगासिनो खालामनाया नोंथां ओमफ्राय नोंथां जोंहा बैसागुआथ' जोबनानै थांबाय नोंथां अनेख बजाबाय नोंथाङा मा मा बैसागु आव मा मा खालामनानै माबायदि रंजानाय लाखो नोंथाङा
अ औ जोंथ' गोबां रंजादों नोंथां बेबादिनो माने औ दानियाथ' बैसागु फालिनायाबो एसे गोबां सोलायबोबायना गोदोनि फ्राय दासिमाव औ मानि फ्राय जोंनियाव गोदोनि बादि माने रंजाबोनाय नु नुला आरोना फालिबोनाय नुला रंजाबाबो एसे आलदा रोखोमै आरो
औ अनेख सोलायखाबाय नोंथां
औ औ जेरै गोदोनि समाव दामनाय देनायफ्राबो बिदिनो हारिमुनि गोजा जाजोबोमोन ना बिदिनो खाम हारमुनियाम जथा जाबख्रिं बिदि लानानै मोसायोमोन आरो मेथाइ खनै खनै खुगा मेथाइजोंनो औ
दाथ' नोंथां बेबायदिखौ नुलानो माथो नोंथां गोदोआव गोदो जाबायदि जोंनि बर' समाजावहाय माबायदि रोखोमनि दाम ग्रा देग्रा लानानै आगजुफोर लानानै खाम सिफुं जथा सेरजा फोर लानानै ज' ज' ग्रोम ग्रोम मोसाबोयोमोन। बेबायदिखौ नुनोनो मोनला माथो नोंथां
गैला नुला नोंथां जों जोंबो गैया आरोना बिदिजों रंजानायानो जाया।
औ होमबा नोंथांमोनहाबो नोंथांमोननि गामिथिंजायबो ओनसोलाव माने अनेक दानि जेनेबा आथिखालनि मुगाजों अनेक साबफाबाय आरो ना होमबाा नोंथां बेबायदि जेनेबा गोदोनि दामग्रा आगजुफोरखौ लायालासे बिदिनो जेन'बा आलादा
औ
बे दामग्राफोरखौ लानानै मोसा मोसाबाय होमबा नोंथांमोनहाबो
औ बिराद बिदिनो गुस्लायबोबाय आरोखि आरो नोंथां माने जोङो दाथ' बे दानि मडार्न जुगनि दामग्रा देग्रा बिदिजोंसो मोसानाय जायो आरोना
औ नोंथां होमबाथ' नोंथां आं सानबाय नोंथां सानसे समाव जोंनि बे जेेखि खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरो लासैनो गोमालांसिगोन नामा नोंथां जुदि गासिबो ओनसोलावनो गासिबो बर' ओनसोलावनो बेबायदि दामग्रा देग्राफोरखौ जोंनि जेनेबा खाम सिफुं जथाफोरखौ बाहायाब्ला बोरै जाबावनांगौ नोंथां गोमालांमारसिगोनसो नामा
बेनोथ' साननो गोनां जाबाय नोंथां
दा नोंथां जोङो बे जोंनि गोदोनि दामग्रा आगजुफोरखौ खौ नोंथां जोङो हमथानानै लाखिनांगौब्ला फैबाय थानाय बोसोरफोराव जोङो गासैबो जोंनि बर' समाजनि बर'फोरा जेरैबायदि गोदोनि समाव दामग्रा आगजुफोर जेरै खाम सेरजा सिफुं जथा ओइ गंगोनाफोरखौ लानानै जोङो माने ग्रोम ग्रोमै ओंखारनानै माने रंजानांगोन जुदि जोङो। हमथानानै लाखिनोबा आरो नङाबाथ' नोंथां नोंथांमोनाबो जागायखाबायानो थांनाय बोसोरनिफ्राय नङा होमबा नोंथां थांनाय। बोसोर माने नैबे बोसोरावहाय जागायखाबाय नोंथांमोनाबो गोदान यै दामग्रा आगजुफोरखौ लानानै मोसाखाबायानो दा जोङो। बेखौसो नोजोर होनांसिगोन नोंथां जों सोलोंथाइ गोनां ओ। जों सोलोंथाइ गोनां जुदि सुबुंफोरानो बेफोरबायदिनि बारै सानाब्ला। नोंथां
औ।
जों अनेख फसथाय हैसिगोन आरो नोंथां।
औ दायो नोंसिनिथिंलाय बैसागु फोरबोखौ माबायदि रंजानानै फालिहरनाय जायो नों नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ जोंनिथिंथ' नोंथां। दा आथिखालाव बे दामग्रा गोदोनि दामग्रा आगजुफोरखौनो लानानै मोजां। मोसाथ'नाय जादों नोंथां। मानि सिगांनिफ्रायनो मोसाबोबाय थायो नालाय माने दाबो जों एसेबां। एसे सोलायबायानो सोलायनाया खिन्थु जों एसे हमथा माबोरै हमथानो हागोन जों बेखौ सानै हयै खालामनानै माने देग्लायबो जोंनि फुराना जे दामग्रा आगजु बर'नि दामग्रा आगजु खाम सिफुं सेरजाफोरखौ लानानैनो माने मोसादों आरो नोंथां जाहाथे जोंनि बर' समाजनि जे दामग्रा आगजुफ्रा। जोंनि बैसागु बोथोराव गोमालाङा उनावहाय इयुनावबो बेबायदि दामग्रा आगजुफोरखौ लानानै मोसायो। जाहाथे इयुन जोलैनि गथ' गथायफोरा नु नानै बेखौ सोलोंनानै लायो बेफोरखौ साननानै जोङो माने देग्लायबो नोंथां एकदमबारि गामि हलैनो जोङो ग्रोम ग्रोम ओंखारनानै बेखौ थिरांथा लानानै खाम सिफुं सेरजाफोरखौहाय। ओ जोङो बैसागु जानायनि मास मोनसेसो सिगांनो जोङो सोलोंनानै लाखानानै माने बेखौहाय जोङो ग्रोम ग्रोमै देग्लायनि रंजालि बैसागुखौबो माने फालिनाय जादों आरो नोंथां खिन्थुबा ओ ओ औ खिन्थुबा नोंथां गोदोनि समाव नोंथां माने गोदोनि समाव जेनेबा जाबायदि खालामबोयोमोन खिन्थु दा एसे सोलायनाय फैबाय नोंथां जोङो नैबेखिनिखौल' बे रंजानाय गामि ओनसोलाव जेनेबा बे गोदोनि समावथ' स्नि सान हाबालागै। थामजि सानाहालागै रंजायोमोन बैसागु बोथोरखौहाय दा जोङो गोबां मानिे बेबायदि रंजाला एसे मुगाया सोलायबोय हिसाबै जोङो बारा समबो होनो हा
औ औ औ दानि जुगावथ' फ्रायै साननै सानथामल' रंजानाय जायो नोंथां। बेबो गोदोनि औ गोदोनि नेमखान्थि बादि नङा दिनै माने गामि नै जयैथ' ओंखारनाय जाला दाना गुस्लायबोबाय नालाय मानसिफ्रा बोराय बुरैया सानसे गामिनि उन्दैफ्रा सानसे बिदिसो जायो आरो जोंंनिथिं खनसेनो खौसेयै रंजानायखौ नुनो मोनला। बेबादिनो गाननाय जोमनायफ्राबो बिराद सोलायलांबाय आरोना बैसागुआव
औ औ नोंथांमोननिथिं माबायदि ओरैनो गाननाय जोमनाया
जोंनिथिंथ' बैसागु रंजानायाव आयजोफ्राथ' थिगखौनो गानो नोंथां बिदिनो दख'ना जोमग्रा बिदि जों नाथाय जों हौवाफोरनियावसो एसे
औ औ औ औ नोंथां औ ओरैनो
आ
औ
मानसिया लंपेन्ट गानलाबायनानै
ओ जोंनिथिंगायैबो बेबायदिनो नोंथां हौवाफोरनि गाननाय जोमनाया एसे सोलायबाय सोलायनाया खिन्थु हम थानो नाजादों नोंथां जोङो माने बैसागु समावहाय एकदमबारे मोनसे गासिबो गामसा आरो आर'नाइ जोंनि बर'नि आर'नाइ ओमफ्रायो गस्लाफोरखौहाय माने गुफुर कालारनि गानजोबनो बेबायदि मोनसे थिरांथा होदोंमोन आरो दा जोङो खालामसेयावबो माने माखासे किसुमान माने सुबुंफोरा गानजोबनो हायासै आरो दा बाव जोङो दा उननिस समाव जों खालामनो हागोन ना हाया नोंथां बेखौसो सान ओ सानबाय आरो दा एथबां मानि गोदोनि समनि माबायाबो गैला जाहैबाय मरदान जुग जाहैबाय नोंथां दा जोङो नैबे साननै सानथामसिमाखौल' माने बैसागु गोदोनि बैसागु बायदि माने रंजानो हाबाय आरो दा बिनि बागै थ' सोरबा गामियावनो जेनेबा दामग्रा लानानै न' न' हाबनानै बिदिनो न' न' हाबनानै माने मोसानाय बिफोरखौ खालामसै आरो नोंथां अनेक सोलायबोबाय आरो औ माने ज' ज' मोसाखायसेयावबो माने आलादा आलादा ग्रुप लानानै माने मे सानै साथाम सानै साथाम बेबायदि दामग्रा लानानै मागि मागि बिदिनो न'खर न'खर हाबनाय मोसानाय बेबायदिखौ खालामनायखौ नुसै आरो माने जोंनि जेनेबा ओनसोलफोराव गामिफोरावबो जानायखौ नुयो आरो
बोसोर गोदाननि सेंग्रा सिख्ला बिदिनो ज' ज'यै लावखार ओंखाम जानाय जागोन ना जाया
बेखौथ' जानाय जायो नोंथां बै जेब्लानाखि बैसागुआ जोबखां खाङो बैसागु जोबखांनायनि उनाव माने बैसागुखौथ' जोबस्लाबब्ला होनजाबाय गोदोनि बायदिखौ लायोबा जोबायानो गोदोनि समावथ' स्नि सान थामजि सानहालागै फालियोमोन नालाय आथिखालावथ' साननै सानथामल'सो फालिसै नङा होमबा नोंथां दा साननै सानथाम साथाम फालिखांनायनि उनाव माने थिरांथा लायो आरो जेनेबा मोनसे हाबाफारि लानानै बाव ज' सावरायलायनानै माने माब्ला जानाय जायो माब्ला माबायो बेखौहाय लानानै माने जानाय जायो आरो
औ
ना दा नोंथांमोननिसिं माबायदि ओरैनो बेबायदि जायो नामा नोंथांमोननिसिंबो
जोंनिथिंबो बिदिनो जायो नोंथां बिदिनो मोसाखांनायनि से हाब हपथा बिदिनो एखमबा नै हाब्था बिदि जायो आरो जयै सेंग्रा सिख्ला ज'यै गाजा गोमजायै बारहोहरनाय जायो जोंबो लावखार ओंखाम जानानै
अ अ नोंथां औ
नोनो मोनो नोंथां बिदियाव मोजिनायबो मोनो
नोंथाङाबो होमबा बेबायदियाव जानायाव बाहागो लायोना
औ नोंथां बाहागो लायो आरो जोंथ' बैसागु समाव गुबुन लोगोफोरनि न' न' थांनानैबो बिदिनो एसे रंजाहैनाय जायो नोंथांमोनसिंमलाय माबायदि
जोंनिथिंबो बेबायदियानो नोंथां जोंबो बेबायदिनो लोगोफोरनि गामि गामि थांनानै जोंबो हाबै हाबै मोसायो रंजायो जों बेबायदिखौ खालामो आरो माने जोंनि बर' समाजावनो बेबायदिया दंखायो नालाय बिथां माने दा जोंबो बेजों एसे माने गोरोब फानांगौ जाबाय आरो
औ
दा नोंथां जोङो माने आंहा एसे खामानि दङ दां आं एसे उनाव राय्लाय जासिगोन नामा
औ जागोन दे नोंथां उनाव राय्लायफिननोसै
अ दे होमबा नोंथां
औ औ